औ नोंथां बुं औ नोंथां बुं खुलुमबाय
मा खालामबाय दं नोंथांहा
दङ ओरैनो दं जिरायनानैथां
औ
अ नोंथाङा फन खालामनायनि जाहोनखो खिथानो हागोन नामा
फन खालामनायनि जागोन माने नोंथां-नोंथांनाव मोनसे ओरैनो माबा सोंनो नायदोंमोन आं
दे बुंलाय
ओ जौखौ माबोरै बानायो सोंनो नागिरदोंमोन नोंथांनाव खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा एसे
ओ जौखोथ' जोङो बिदि इदि बानाया नोंथांनासो जौ बानायो नामा
जौवा बानायो बानायनायालाय सम सम
औ नोंथाङा बिनि बागै मिथिगौ नामा
औ मिथिगौ इसे बारा ओरै माबा नङा थिवब्लाबो एसे मिथियो आरोना
अ औ ए ओमब्ला खोथाना होनाय माबायि बानायो
आदसा मा होनो उम जौ बानो जौखौ माबोरै बानायो बुङोब्ला एमाव बानायनायनिफ्राय बुंनांगोन आरो ना
अअअअ एमावखौ माबोरै बानायो नोंथां
मान मा बुंदों।
एमाव होननाय मा-माबोरै बानायो नोंथां बेखौ एमावखौ
आतसा र' एमावखौ माबोरै बानायो होनो ब्ला उम एमावखौ गिबियाव माइरं-माइरंखौ सोमग्रोनांगौ आरोना
ओ जेखिजाया माइरंबानो जायो नामा नोंथां
औ जि जिखिजाया माने माइब्रा माइरं बादै जिखुनु माइरं जायखिजाया माइरं
अ अ बेनि उनाव
मा बुंदों
बिनि उनाव
औ बेनि उनाव औ ओ मा होनो ए माइरंखौ सोमग्रोनांगौ आरो ना सोमगोर सोमग्रोनांगौ बिनिफ्राय मा ओ मोखोना-मोखोना बिफां दङ मोखोना बिफांनि बिलाइ बा बिबार जायखिजाया मोन-मोननैनि मोनसेजों बाहायनो हायो आरोना बिदिनो
बेनिफ्राय औ खोनादों
औ बिनिफ्राय बिदिनो माइरंखौ बोखांनानै देनांगौ बिलाइ-बिलाइ बा बिबारखौ होफानानै मोननैखो लगायनानै देनांगौ आरो ना उ देनानै बे
बिदि मायाव मायाव देनाय जायो बेखौ
अ बेखौ गोदोथ' दिंखियाव देयोमोन औ देंखियाव दै देंखियाव बाय वाल न मा होनोरै आखाय जों देग्राया वाल बेयावबो देयोमोन आरो औ गाहेन गाहेन औ गाहेन औ वाइल गाहेन बेनिफ्राय दा आरो मेचिनबो ओंखारादों मेचिनावबो देयो
औ औ
बिदिनो देनानै लारु सिथुमो आरोना मोननैखौबो मोजाङै मिक्सिं खालामनानै माइरं गुन्दै बा माइरं गुन्दै जोबा मोखोना बिलाइ नंङाबा बिबारजों सिखुन माननैनि मानसे खौ देग्लिनानै मोजांङै गलायना लानानै लारु बानायो आरो ना
दै दै होनानै
औ दै दै एसे होनानै
अ औ
लारु बानायो
अ औ
औ ओमफ्राय लारुखौ बिदिनो लारुखौ बिदिनो जिबा सान सानबा नैजि सानसो फोरानो आरोना लारुवा राननायनि थाखाय जे एमावखौलारु बानाय नालाय जेखौ राननुनि थाखाय नि थाखाय जिबा नैजि सानसिम फोरानो
सान्दुं आव फोरानो ना मा याव फोरानो
फार्स्टआवथ' ओरैनो साय माबायावनो दोनथ'यो सान्दुं गैयियावनो दोनथ'यो ओमफ्राय जेब्ला एसे रायो नानाय नि उनाव सानाव फोरानो आरो ना
औ
बिनिफ्राय रानबाथाय माबा जायो
हेल'।
औ बिनिफ्राय माने बिनिफ्राय जौआ फोजौ फैबाय जौ नोंथां सानदोंना जौखौ माबोरै बानायो होननानै।
औ औ दे बुंलाय।
जौखौ गिबियाव मा होनो माइरंखौ ओंखाम संग्रोबाय आरो। ना ओंखाम संग्रो ओंखाम संग्रोनानै बिदिनो ओंखामखौ एरन गुसु जानो होननानै एर'नो।
औ।
बे औ एरननानै ओमफ्राय बेखौ एमाव एमाव गुन्दै एमावखो बेयाव माबाखो खांनायनि उनाव बिदिनो प्लास्टिक प्लास्तिक प्लास्टिकआव खाथ'नानै दोनोब बा खायसे जेनेबा जाय बिथांमोनाथ' बाल्थिंआवबो दोनजायोबा खान्था खान्थायावबो दोनजायो।
औ।
बिदिनो ओम सप्तासे सप्तासे द दान सप्तासे दान बिदिनो दोननांगौ आरोना माबाया सेवनायनि थाखाय ओ ओंखामा सेवनायनि थाखाय बिदिनो सेवनानै जेब्ला रोसि जायो
बिदिनो जखायखौ गासैबो माइरंनिफ्रायनो बानायनो हायो नामा?
औ गासैबोनो बानायनो हायो माइरंनिफ्रायनो बानायनो हायो। माबानिया जौ जौ रोसि या बांसिन मोजां जायो होनोब्लाथाय माइ ब्रा माइनि सौ मा होनो संनाय जौआ गोदैसिन गोथावसिन जायो आरोना।
औ।
दा जेरै माइब्रा माइब्रा माइनि जखा गुरुसनिथ' जोंना बर'आव जि आइ तेग मोनबावलायनायसो आरो दा।
औ जि आइ टेक मोननाय औ। ओ बिदिनो बे ओ बेखौ मा होनो जौ गोरान होनो ना जौ गिसि होनो?
ओम जौ रोसि ओम जौ रोसि माइब्रानिफ्राय जि बनदों दा जौ रोसि जौ रोसिया बेखौ ओ मा होनगोन इखो जो जौ गिसि जौ गिसि औ जौ गोराना जाहैबाय
जौ गोरानखौ माबोरै बाना यो नोंथां?
जौ रोसिखौ जेरै बानायो सेम प्रसेस सेम सेम से माबायैनो आदबैनो बानायना ला बानायग्रोबाय बिनिफ्राय बेखौ मा बुंगोनखौ ओ जोंनाव था थायो आरो ना मोनथाम खान्था। जेरै जौखौ जौ माबाखौ बानायग्रोबाय बानायनानै खान्था थायो जोंना। ओमफ्राय खान्था सिंथानि धोरोब मोनसेयाव बेयाव जौ बिदै गोनाङा थायो। बेनिफ्राय गेजेरनि गेज जोंनियाव ओरै जौ माबा गलांग्रा दैसेेरे गलांग्रा उखुन्दै औ उखुन्दै उखुन्दै गग्रा माबा थायो गरं थायो फिस बिनिफ्राय सात थारनिक धोरोबाव दै थायो आरोना खान्था मोनसेयाव। बिदिहायनो माबानानै ओमफ्राय जोङो उखुन्दै उखुन्दै बा खफ' गलांनो हायोबायसा हाजो लिरथाब जोबो आरो ना। जेरखान्था जाबनायाव गरं थाया होमबा गखफ' गलांनो हानाय बेखौ लिरथे जोबनानै गेजेर नि मोनसेयावल' माबाखौ दोनो दै सेरेब बा खफ' गलांनो हानाय मोनसेल' लामा दोनो। ओमफ्राय सिङाव अर होबाय। अर होननानै जेब्ला गुदुं जायो जौवआ गुदुं जानानै ओमफ्राय खफ' महराव दै सेरफ जानानै बे गग्राथिंजाय गलाङो आरोना फिसा गरम दोनैथिंजाय
औ।
सेरेब महराव बेखौनो मा बुंगोन जौगोरान होनना बुङो।
औ। ओमफ्राय नोंथां नोंथांनोङाथ' थालिर बिफां दं होनबा ना?
औ। दङ दङ।
नोंसा नोंसा खारै बानाय नङा होमबा?
खारदै
औ थालिरनिफ्राय खारदै
औ औ।
बेनि प्रसेसखौ नोंथाङा थिगोन मा माबायदि बानायो?
आचसा खारदैखौ माने आयथा थालिर होनना बुङो आरोना? आइथा थालिरनाय थालिर दङ ओमफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव मा मा थालिर होनो बेखौ मिथिया दै जोंनि बेयावहाय आथिया थालिर होननानै बुङो।
औ बे आइथा थालिरनिफायल' जायो ना बेलेगनिफायबो बानायो?
ओरैनो बेलेग बेलेग मा होनो जेनेबा खायसेफोरा माबानिफ्राय बानायो ओ ओइ मा होनो मोनइखो सिबिं सिबिंनि थाराया बेखौबो सावनानै बानाय खायसेया ओरैनो गुबुन गुबुन माबानिफ्राय बानायो दे ओमफ्राय बांसिन मोजांसिन जायो होनोबथाय थालिरनिया मोजांसिन जायो आयथा थालिरनिया
दे होनोमबा खोथालाय नोंथाङा थालिर आयथानि
अ थालिरायथाखौ माने फासावनो थुख्रा थुख्रा दामसावग्रोना लाबाय आरो ना
औ
थुग्रा दानस'ग्रोना लानानै फार्स मा होनो जिरो थालिरनि माबा थाया होनबा इयो दनाखं जिरो जिरनानै बिदिनो सान्दुंङाव फोरानबाय। द जेबला माबाया रानो थालिरनि जिरनाया रानोब्लाथाय बेखौ सावो आरो ना सावनानै हांगार जाब्ला बिनो खायै जायो आरो बांसिन मोजांसिन जायो होनोब्लाथाय मा होनो थालिर मादानिया मोजांसिन जायो आरोना जेनेबा आथिया थालिरनि मुरा मुरा बा मादा बेखौ दानस'नानै उम फिसा फिसा दांनग्लिनानै फोराननानै जेब्ला रानो सावनानै रानबाथाय सावनानै बानायोब्लाथाय खारैया म इ बि खारैया मोजांसिन जायो आरोना फुरा पियर जायो
खावनानै ओमफ्राय मा खालामो नोंथां?
अ सावनानै न' सावनानै बिख खिरिखा एबा जेंगायाव लानानै दै होनानै ओरै दै होबाय दै होनानै बाल्थिंफोराव बा माबा मोनसे खान्था बिदिनो दै गलांनानै जमा थाहैनाय बेयाव सरनांगौ आरोना सरनानै बै गनाय जेब्ला हांगारनिफ्राय ओरै दै गयो न'
औ
बि बि दै दैयानो खारै जायो
दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै नामा?
औ दे होनबा दे
उम